हेलौ हेलौ। खोनादों ना?
खोनादों ना?
अ अ अ।
नोंथां।
खोनादों दे दासो खोनाबाय आङो। हेल'।
हेलोव।
औ। दे होमबा जोङो ओ मोनसे आयदा औ खोनादों मोनसे मोनसे आयदानि सायाव रायलायनोस दे होमबालाय बेस्थ' नङाबा। हेल'।
औ दे रायज्लाय जागोन।
ओम
औ खोनादों नोंथां।
ओं जोङोहाय जोंनि दोरोङारि बैसागो ओ जोंनि बे सावरायनो लानाय आयदाया जाबाय दोरोङ आरि फोरबो जेनेबा बैसागो फोरबोखौ जोङो रायज्लायगोन दा बैसागो फोरबो होनोबाथ' जोंनि बर'निहाय देरसिन फोरबोआनो बे फोरबोनि सायावहाय जोङो एसे रायज्लायनो दै जोङो जेनेबा नोंसोरनि ओनसोलावहाय माबायदि बैसागो फोरबो खौ खुंनाय जायो हायोब्ला एसे फोरमायना होदो दे
औ ओ जोंनि दोरोङारि खान्थि बायदियै जोङो मा होनदों आजोलाजैस ओ मोननि समनिफ्राइ नो जोङो बैसागुफोरबोखौ जोङो फालिबोनाय नुनो मोनबोदों आरो जों ओ दासिमबो जोङो बैसागोखौ सिगांनि समफोरफोरनो जोङो दाबो खुंनायखौ जों नुनो मोनो बोसोर राव बेयो खेबसे बैसागआवैसागुरैबाय थायो ओ जेरैहाय जोङो उम बै जों ओ बैसागो सानखौ जों जेरैहाय बै बैसागोआव जोंनि ओ गोबां माने जों बे जोंनि ओ जों माने जों बर ओ बरनि ओ खान्थिफोरजों माने गोबां आगुनि सोमोन्दोगोनां बे फोरबो ओ जेरैहाय जोङो मो जों जैथो दाननि जोबनाय जोबथि साननिफ्रायनो जोङो ओ बैसागुनि जों मोसौ बैसागु होननानै जोङो ओ बेखौ जोङो सान ओ हमनालानाय जायो माने उम फैनाय
औ बे औ खोनादोंना
सैथो दाननि जोबथा सानखौ जों संक्रान्ति संक्रान्ति औ संक्रान्ति थि होननानै जोङो जायो औ
उम
औ नोंथां बुंनाय
ओमफ्राय मोसौ बैसागोखौहाय माबायदिहाय फालिनाय जायो
नोंथाङा मा बुंनो नागिरदोंमोन औ औ अब्ला आं औ
बैसागोखौहाय मा बादि फालिनाय जायो एसे फो फोरमायनो हो
औ फोरमाय नोंथां
नोंनियाहाय नोंनिया
खोनादों औ खोनादों।
ओ होमबा बै मोसौ बैसागोखौहाय ओ खोनादों दे आंङो। उम्म उम्म खोनादों।
औ‌
मोसौ बैसागोखौहाय माबायदिहाय
सोंलु सोंदों नंङा होनबा औ।
औ
फालिनाय जायो।
उम्म
औ अ अब्ला जोंङो मोसौ बैसागु होनोब्लाथाय जोंङो माबायदि फालिनाय जायो होनब्ला जोंनि जोंनि ओनसोलथिंजाय जोंङो ओ सैथोनि जोबथा साननिफ्राय जों मोसौ बैसागु जों सानखौ फालिनाय जायो जोंनि मोसौनि ओ बे सैथ दाननि जोबथा सानखालिनो मोसौ मोसौनि जेरैहाय जोंङो मोसौखौ जोंङो ओ मोनसे ओ दै फुख्रिबा दैमा बेहाय बेहाय जोंङो लांनानै मा होनो दुखैनाय जायो जेरैहाय जों बेहाय लाव फान्थाव ओ ओमफ्राय दिग्लि लिति बिलाइ बेखौ माने मोसौनो जोंङो मा गानहानै जों बेखौ मोसौखौ जों माने थुखैनाय जोंङो बे हाबाफारि जों नुनो मोननाय जायो। नोंथांआ खोनादों ना?
औ आं खोनादों दे। औ खोनागासिनो दं आंङो। हेल'
खोनादोंना नोंथांङा? औ औ
खोनादों दे, दे बुं
औ अब्ला बैखौ जोंङो मा होनदो? औ खोनादों खोनादोंना नोंथांङा?
ओ खोनादों दे आं खोनादों।
दाहाय मान मा होनदों जेरैहाय लाव फान्थाव ओ लाव ओ‌ लाव फान्थाव आ ओ दिग्लिलिति बिलाइ होननानै माला सुना गानो होननाय जों नुनो मोनो आरो मोसौखौ बिलाइजों मा होनदो बिदिहाय ओ लां ओ होनानै लाङै लाङै बिदि जोंङो थुखैनाय जोंङो नुनो मोनो। जोंनि माने ओ जोंनि जों समाजाव जोंङो बांसिनानो बेदि जों जोलिनायखौ जों नुनो मोनबोदों आरो बे खान्थिखौ जों फालिनायखौ जों नुनो मोनबोदों आरो मोसौखौ दुगैखांनायनि उनाव जों जों मा होनदो जों जेतिया लाबोयो जोंङो ओ जों होनानै लाबोयो। बेनि उनाव जोंङो मोसौखौ ओ औ जेरैहाय जोंनि गलि नङा होमबा गलिफोरखौथ' जों साब सिखोन खालामना बेनि उ उनाव जिथिया मोसौ खौ ओ जेति मोनाबिलि सम जायोना नङा होमबा मोनाबिलि सम जायो अब बोला जोंङो मा होनदो मोसौ खौ न'आव लाबोनानै गोदान फागा गान होनाय जोंङो माने गोदान दुदुं लगायनाय जोंङो बेखौ बे खान्थिखौ जोंङो नुनो मोननाय जायो आरोना बैसागोनि समाव। माबा बैसागो माने जोंनि सैथो दाननि जोब था सानखालिनो संक्रान्त तिन सानखालिनोथ' मोसौ बैसा औ होननानै जोङो हमनाय जा दे होनबालाय। बेनि उनाव। अब्ला जोंनि ओ अखानायै उनाव जोंनि सेथि बैसागु फैबाय नङा होमबा। से बैसागु। बे जोंनि बैसागुनि गिबि सानखालि जोङो मानसिनि बैसागु होननानै जोंङो सानना लानाय जायो आरोना। बै मानसिनि बैसागुआव जोंनि माखासे ओ सुबुंफोरा जोंनि समाजनि बा जोंनि ओनसोलनि बयबो आरो बयबो न'खरारिफोरानो मा होनो जों मानसि बैसागुखालि जोंनि ओ जि जि जिहाथे जि दोहोरोम नङा होमबा गाव गावनि जोंनि न'खरारि दोहोरोमफोर बायदिनो जोङो बेेरैहाय मा होनो जों फुजा फोरबोबो जोङो होनाय फालिनाय नुनो मोनो आरो बेनि अनगायै जोङो ओ गेदेरखौ जोङो अनसायनाय उन्दैखौ अनसायनाय जों बेफोरबायदि हाबाफारिखौ जों नुनो मोनो। ओ जों सेथि सान बैसागुनि जों से थि सानखालि जोंनियाव मा होनदो जेथिया बैसागो जेला जोंनि दा मोसानाय मुसुरनाय ना बे खालि जोङो सेथि सानखालि जोंङो जोंनि ओनसोलाव जों नुनो मोननाय जाया आरोना माने जोंनि ओनसोलाव सेथि से सानखालि जोंनिया न'खरारि मानसि फोरबोनि नालाय बेयाव न'खरारि फुजा फोरबो‌ थानायनि थाखाय बेहाय जों मोसानायखौ जोंङो जोंनि ओनसोलाव जोङो ओ बेहाय नुनो मोना आरोना सेथि सेथि साननि नैथि सानखालि बैसागुनि नैथि साननिफ्रायसो जों माने जोङो बैसागुनि गुबै मोसा थानायखौ जोङो माने नुनो मोननाय जायो आरोना माने जोंनाव मोस हानाय जायो बेनिफ्राय बेहाय मो सानायाव जोंनि माने माखासे ओ सुबुं मेथाइ बायदि दामग्रा देग्रा जेरैहाय खाम सिफुं जथा सेरजा बेफोरबायदि जोङो मोसानाय गोबां गोबां रोखोमनि मोसानाय नुनो मोनो आरोना जोंनि न खर न'खर बिदि माने गामि गामि बिदि मोसाहोनाय जों नुनो मोनो बे बैसागोनि ओ गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव से से सान बैसागोनि सेथि साननिफ्रायनो जायो नाथाय जोंनि जों नि ओ खाथि जोंनि ओनसोलनिया जा नैथि साननिफ्राय जोङो बैसागुनि स्निथि सानसिम जोङो माने मोसानाय हाबाफारिखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरोना जोङो बिदिनो जों माखासे रोखोमदो जों मोसाबो ओ मो ओ मोसालांबाय थायो आरोना। जिखिया मोसानायनो। जोबहोयो नङा होमबा ओम। माखासे मा होनदों? मोसाखावरिफोरा मोसाना माने जोबहैयो बे माने जोबथि सान स्निथि सान बेहाय जोंहा बैसागुनि मोनसे जोंनि फोरबोथि दङ। जों आखान थि बायदि जोंनि मैगं थाइगं मैगं जानाय आरोना नङा होमबा गोखा गोखै मैगं बेफोराव माख खासे माने जोंनि माने सोमोन्दो जों मिथिंगाजों सोमोन्दो सोमोनदो गोनां आरो बेबायदिनो जोङो ओ जहेाथु जोंनि देहा देहाफोरनि थाखाय जोंनि बेराम आजारनिफ्राय माखासे जों खान्थिफोरनिफ्राय जोङो माने रै खाथि ओ सुस्रांनो थाखाय बैफोर मैगंफोर खौ माने जोङो बुथुमनानै जोङो जानाय खान्थि बेखौ जों नुनो मोनो। बै फोर मैगंफोरनि मुंखौ नोंथा ङा आंनि आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा? बैसागुनि स्निथि साननि जानाय बे ओ मैगंनि मुं फोरनि ओ मुंफोरखौ आंनो एसे नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना? औ औ औ।
अ, बैसा अ। बैसागोआवहायथ जोङो मोसाबाय, रंजाबाय जेब्ला ओ जोब नाय दिनावहाय जोङो जानाय जागोन ना बे मैगंफोरखौ थ जोङो नोंनि बारिफोरावबो नो मोननो हायो। आरो जों थ हाग्रा सेरनि हाग्रा सेरनि ओनसोलनि जोङो मानसिखाय ना जोङो बे मानास हाग्राफोरावहाय जोङो ससे थांबा मोनो बांद्रायथ ओ फरेस्ट एरियायावथ हाबनो होआ नालाय ओमफ्राय बे समावहाय बैसागोनि लास्ट समावहाय जोङो जेब्ला मैगं खांनाय जायोना? बेस महाय जेनेबा हमना ला लाफा सायख, बेनिफ्राय बे समाव मोनो ओ दिंखियाफोरबो मोनो, बेनिफ्रायहाय नोरसिं बिलाइ मोनो, जारि मोनो, बेफोरबायदि आरोना। बेनिफ्रायहाय ओ मा होनोलाय थुनथुनिफोरखौहाय जोङो बै समाव मोननाय जाया अब्लाबो बे मा होनो मानि मुनिफोरखौथ जोङो मोनो। बेफोरबायदि मैगं फोरफोरखौहाय खानानै जायो आरो आरो खंखा बिलाइफोरखौ जोङो मोनो। बेबायदि। ओमफ्राय बेबायदिनोहाय गोबां दङ आं बांद्रायथ ओ माने मोनथिजोबा अब्लाबो बेखिनिखौ जायो आरो। जायोब्ला मा जायो जेनेबा? देहाया? बेखौ बुंनो हागोन नामा जायो ब्लाहाय बे समावहाय जोङो उम
औ। माने बियो बेथ' दोरोङारि मोनसे खान्थि नोङा होमबा जोङो जोंनो सिगां किसननि फ्रायनो जोङो बेखौ मा होनदो मोनबोबाय थानाय जोंनि सोलिबोबाय थानाय खान्थि जेरैहाय जोङो मिथिंगानि जोङो जिबायदि ओ जाय मैगं माने बोसोरजों सरजाब नानै जेथिया बेै मेगं फोराबो माने जेरै मानसिफोरनि गोसो जेरै लाइफांफोरनि नङा लाइफांफोरनि महराबो गोदान गोदान सोलायबोयो नङा होमबा सोलायलाङो। ओ गोदान बोसोर बैसो मानसिफोरनि जोंनि सुबुं माहारिनि गोदान सोरजों जों रंजाखांनायजों उसिफावो नङा होमब्ला अब्ला बिदियैनो जाहा थे जोंनि देहाफोर नङा होमबा जोंनि बेराम जेतिया ओ ओ जोंनि सावस्रिया ओ जो जोंनि साव स्रिया जेतिया गाहामै थायो गाहामै थानायनि थाखाय जोङो बै खान्थि बायदि बैफोर मैगंखौ जोङो जानाय जानाय हाबाफारिखौ जोङो माने बिदिनो ओ फालिबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां औ औ नोंथां नोंथां अब्ला जोङो दिनैनि आयदा बेखिनियावनो औ ओ
ओं दोनथ'नोसै दे होमबा ना उम